खोनादों नोंथां
औ नोंथां दं न जिरायनानै
अ नोंथां ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा
नोंथांखौथ आं दहायनो जादों नोंथां
मा ओंख्रिजों जाखो नोंथाङा
ओंख्रियाथ' बारा गोथाव नङा नोंथां माने नारजिजों अमा दालिजों स बायसोमोन
दालिजों सबाय दिनैसो खोनाफेरबाय आं नोंथां बेबायदि ओंख्रिबो जायो होननानै
दायोथ' नोंथां गोथाव जायोथ' माने सबायखौ एसे ल' होनांगौ आरो ना नोंथां
हेलौ नोंथां
थां
औ मा होनदोंमोन नोंथां औ अ औ औ गोथाव जायो होनबा नोंथां आंबो खनसे एसे जानाय नायनांगोन बिब्दिब्ला नोंथाङाथ' दा ओरैनोसो दंखायो होमबा ना
औ नोंथां ओरैनो दं नोंथां जेबो मावा
अ माबा आं नोंथांनाव जेनेबा माइनि आबादखौ मावखांबाय नामा नोंथाङा
अ नोंथां माइनि आबादखौथ' मावखांआखै नोंथां दासो मावगासिनो दं आरोना नोंथां
अ गायगासिनो आरो होमबा नोंथां
औ नोंथां माने दिनै सानदुं गोसाखाय दिनै बारा गायनाय जायाखै आरोना नोंथां
अ नोंथां आंबो नै ओरैनोसो दंलाबायो फुंनि ओंखाम जानानै दसे जिरायनानै दं आरो नोंथां
औ नोंथाङा मा खारैजों जाखो नोंथां
ओंख्रियाथ' जोंना माबा नोंथां सबायजों साम'सो ओमफ्राय ओरै एम्फौ लाथाजसोमोन नोंथां
अ बेथ' जोबोद गोथावनो माथो नोंथां
ओंख्रियालाय मोनसे दंबावोमोन नोंथां जोबोद गोथाव ओंख्रिया माने मोनसे दंबावोमोन आरो खुसिया जों लाफासोमोन मोनसेया
औ माने खुसियाजों लाफा माने खोन्थायाखै बेखौलाय
बेखौथ' एसे रोंनांगौ औ जोंनिथिं जायो नोंथां जोंनिथिंखौ माने माने जोंहाल'सो जानाय जायो बिदि
अ होमबा नोंथाङा एसे नोंथांमोना माने गुबुननिफ्राय सोलोंना लाना फैदोंमोन खोमा ना आरो बेफोरबायदि ओंख्रि
औ आं माने औ माने सिगांहाय थायलेण्डआवसो थायोमोन नालाय माने बेयावसो जानाय जायोमोन आरो बेफोरखौ
अ थायलेण्डआव बिदिखौ जाखायो आरो नोंथां जानायालाय
दायो नोंथां माने कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माने नोंथाङाबो ओरैनो सम दङब्ला नोंथांजों आं माने मोनसे आयदानि सायावसो खोथा सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों मोन नोंथां
औ नोंथां मा आयदा बेयो सावरायजागोन नोंथां ओं
अ औ जेनेब्ला जोंहा दाथ' दानि जुगाव गोबां आबहावा गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो दा बैफोर आबहावा गेब्रेंनायनि बागै बिनो नोंथांजों सावरायनानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
अ नोंथां जे बेथ' जोबोद मोजां आयदा एबा थपिक बेनि बागैथ' सावराय जा गोन नोंथां सावरायनो
अ बिब्दिब्ला नोंथाङानो सावरायग्रोदो खोमा दे औ दे बुंना होदो दे नोंथां औ
आबहावा एबा बार गेब्रेंनाय होनना बुङोब्ला जोंथ' गोबां समबाद होमबा आङो फारसेनिफाय फोरमाय फारसिनिफाय फोरमायनोसै सानबाय जेनेबा जों गिबियाव आ आबहावा गेब्रेनाय होनना बुङोब्ला जेनेबा गारि मथर बांनायनि जाउनाव एबा दारिमिन बांनायनि जाउनाव एबा बायदिसिना मुवा बेसाद प्लास्टिक बायदि ओ खामनाय बांनायनि जाउनाव जोङो एबा दंफां-लाइफां दानफायलांनायनि जाउनाव जों आबहावा एबा बार गेब्रायनायखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथां आरो जों गारि मथर होनना बुङोबा जों गारि मथराथ' जों गारि मथरा जेनेबा थावजों खारो एबा पेट्रलजों खारो नङा होमबा जाय बे पेट्रला खामनानै खुन्दै गयो बे खुन्दैयानो बारखौ एबा आबहावाखौ गेब्रें होनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरोना आरो दानि जुगावथ' जोबोद गोबां माने ओ गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर मेचिनफोर ओंखारबाय जाय थाव एबा पेट्रलजों खारो एबा सालायजायो माने फोरो माने बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दियानो माने गोबां बार एबा ओ आबहावाखौ गेब्रें होनायखौ जों मिथिनो मोनोबा नुनो मोनो आरोना नोंथां जायनि जाउनाव माने जों माखासे ओ माखासे टाउन सहर एबा टाउन जायगाफोराव थानो जों जोबोद गोब्राब जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जों बेफोरनि दुंनाय दुंनायजोंबो जोंनि माने थासारिया जोबोद गरमाव फैयो आरो रा नोंथां थानो हानाय जेनेबा औ नोंथां माने थानो हानायनि जेनेबा बेब'स्थायानो जाया आरोना नोंथां मानो होनोब्ला माने गुदुंजों लोगोसे जोंनि हां लानायनि थाखाय बाराबो माने मोजां गोग्गो बार नङा बेनि जाउनाव माने जोंनि देहायाव माने गोबां बेमार आजारफ्रा साबफियो आरो एबा जानाय नि बाथ्राया बांसिन जायो आरोना नोंथां जों बुंनो थाङोब्ला जों मोजां मोजां बार एबा मोजां आबहावायाव थानो लुुबैदोंबा जों बेफोर माखासे गारि मथर सालायनो खौ जों बां बन्द खालाम नांगोन एबा जों बिफां-लाइफां दान खौ जों बन्द' खालामनांगोन एबा जों हाजो एरिया एबा जाय ओनसोलाव बिफां-लाइफाङा बांसिन दं एबा गोबां दं बे ओनसोलाव जों थानाय थानांगोन आरोना नोंथां ओमबासो जों बारहावा गोग्गो एबा आबहावा गोग्गोखौ जों मोननाय जागोन आरोना नोंथां
औ औ
जों बिदि बिफां लाइफां दानफायनानै एबा जोंनि ओनसोलाव थानाय माखासे बिफां लाइफांखौ एवस्रांनानै जोङो न' लुनायनि जाउनाव माने बिफां लाइफाङा खमायलांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां आरो जों न' लुनो थाखाय जों बिफां लाइफांनि गोनांथि जायो बेनि जाउनावनो माने बिफां लाइफांखौ जों दामफायनानै बा बिफां लाइफांखौ जों एवस्रांनानै बेयाव जोङो था- नाय जायो आरो ना नोंथां आरो जोङो बिफां लाइफांखौ एवस्रांनानै जेनेबा जों हाखौ साफा खालामनानै जोङो आबाद मावनाय जायो आरोना बिनि जाउनाव माने बिफां लाइफां खमायलांबाय जाय जोङो बिफां लाइफाङा बार एबा माने बारखौ जोङो हां लानाय बारखौ बिफां लाइफाङा होनाय होयोमोन आरोना बे माने बिनि थाखाय जोंबा बिफां लाइफां खमायनायनि जाउनाव जों माने जों गोबां बारहावा गेब्रेंनायखौ जों आबहावा गेब्रेंनायखौ जों जों नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो जोंनि ओनसोलाव माने गोबां औ दा आरो जोंनि ओनसोलाव माने गोबां गिदिर गिदिर माने माखासे मेसिनफोर ओंखारबाय एबा दारिमिनफोर ओंखारबाय एबा इथा सावो माने न' लुनो थाखाय आरो दारिमिन ओं- खारबाय बेफोरजों ओंखारनाय उखुन्दनिफ्राय माने जोंनि ओनसोलखौ गोबां खहा एबा जोंनि आबहावा जों गोबां खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोङो माखासे कम्पानि बा माखासे दारिमिनफोरा माने जोंनो नांगौ जानाय मुवा बेसाद फोरखौ जों दिहुनो एबा सावो बे ओंखारनाय जेनेबा उखुन्दैयानो जोंनि बारहावा बारहावाखौ गेब्रें होयो एबा ओ गोजौआव थांनानै गोसो- सोम जोमै दाखा जानानै जेनेबा ओ अखा जानानै हानायनि जाउनाव आरो जों गोबां दैबाना जानायखौबो जों नुनो मोनबावो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथां आरो आं बुंनो हायोदि जेनेबा बुंबावनो हायोदि जेनेबा बारहावा गेब्रेंनायखौ जों होबथानो थाखाय जोङो माखासे दारिमिनफोरखौ जों बन्द' खालाम नांगोन एबा माखासे गारि मथर सालायनायफोरखौ खम खालामनांगोन दंफां दानफायनाय हाग्रा एवस्रांनायफोरखौ जों खम खालामनांगोन जों फांसे दंफां गाय- दानफायोबा जों फांबा दंफां गायनांगोन आरो जोङो माखासे नाङै बुस्थु एबा प्लास्टिक बुस्थुफोरखौ जों सावनायखौ जों बन्द' खालामनांगोन प्लास्टिक बुस्थु गोदान गोदान प्लास्टिकफोरखौ जों दिहुननायखौ जों बन्द' खालामनांगोन आरो जोङो माखासे सेवग्रा बुस्थुफोरखौ जों दिहुननांगोन एबा बाहायनांगोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथां नोंथाङा आंनि फोरमायनायखौ बोरै मोनखो नोंथां?
नोंथाङाथ' आबहावा गेब्रेंनायनि बागै जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय। दायो आंबो जोबोर मोजां मोनदों नोंथां नोंथांनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै बिब्दिब्ला आंबो औ औ आंबो फोरमायनानै होनोसै जेनेब्ला आं मिथिनाय बाय- दिनो आबहावा गेब्रेंनायनि बागै आं फोरमायनानै होनोसैना नोंथां
औ औ नोंथां
औ दायो जोङो जेनेब्ला आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो जेरै जोंहा गिदिर गिदिर हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै न' लुना थानाय बिब्दिनो गिदिर गिदिर दारिमिनफोर बानायनानै बायदि रोखोमनि जेनेब्ला उखुन्दै गबोनाय आरो जोंहा गारि मथरफ्राथ' गोबां बांबाय गोदो गोदाय माने गोदो गोदायहाय माने जोंनि जेनेब्ला आबै आबौमोननि समावहाय एसे बारहावा एबा आबहावाफोरा एसे मोजांमोन नाथाय दायो एसे बांसिन निफ्राय जों गाज्रिसिन जानायखौ नुनो मोनबाय दायो हमनानै ला गो- दो गोदाय एसेबां बिदि गिदिर गिदिर दारिमिनफोर गैयामोन दायो माने अनेक जायगाफोराव एबा ओनसोलफोराव एबा दाब दाब जायगाफोराव थांब्लानो जों गिदिर गिदिर दारिमिनफोर खौ नुसै। आरो बिब्दिनो जोंहा दायो गोबां गारि मथरफोर ओंखारबाय माने लाख' हायै लाख लाख गारि मथरफोर ओंखारबाय दा बैफोर गारि मथरफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै बायदिफ्राबो जों जोंनि आबहावाफोरखौ गेब्रें होयो होननानै आं सानो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
आरो जेनेबा जों बुंनो हाबावोदि जोंहा दानि जुगाव जेनेबा जों आबादफोरखौबो जेनेबा ज गोदोनि बायदियै मावला गोदोथ' ओरैनो जे जेबो बायदिसिना ना रोखोमनि मुलिफोर बाहायनाय जायामोन नाथाय जों दायो नुयो जे जोंहा गोबां बायदि बायदि रोखोमनि रासायनारि हासारफोर जेरै मुलिफोर बाहायनानै जों आबादफोरखौ मावनाय जायो दा बै आबादफोरा जेनेबा हाब थाब बिनो जायो आरो थाब थाबैनो फिथाइ सामथाइफोर एबा बेनो खाजानायफोर जायो दा बेफोरनि जाउनाव माने गोबां मुलिफोर रोखोमनि हासार बाहायनायनि जाउनावनो जेनेब्ला हाया गेब्रेंनानै
जानायनि जाउनाव आबहावा
थायो बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै न' लुना थायो दाउसि दाउला जिब जुनार फोरफोरनि थाखाय थानो जायगा गैला औ दा जोंहा
दुं बांनायाबो गोबां जानो हमबाय आरो नोंथां दा बैफोरनिखौ जों बो जेनेब्ला ओ बि बिफां लाइफांफोरखौ जो जों जेब्ला हासार एबा आबाद मावनायफोराव बायदि रोखोम रोखोमनि जेनेबा गाज्रि मुलिफोरखौ होआ अब्ला आरो बिब्दिनो जोङो जेनेब्ला गारि मथरफोर एबा जारिमिनफोर ज जों मोजां ओ खम खालामोब्ला बेफोरखौ बानायनायफोरखौ जों खम खालामोब्ला। जोंनि आबहावाफोरा मोजाङै जाफिनगोन होननायखौ आं सानो आरो नोंथां हमनानै ला जों लाजिनोब्ला गोबां दारिमिनफोरनिफ्रायो गबोयो उखुन्दैफोर गबोयो दा बैफोरनो जोंनि आबावखौ सुबुं माहारिखौबो माने खैफोदाव गोग्लैयो दा बायदि रोखोमनि देफोरा माने जोंनि देहाफोराव बेमार आजार जानोबो जोंहा माने चान्स थायो आरो नोंथां दा हमनानै ला जों जेनेबब्ला जोंहा नोंथाङाबो दहाय बुंलांखाबाय जोंहा जेनेबा जानाय आदार बे फोरो बायदि रोखोमनि जानाय आदार फोरा माने जोंहा पेकेटआवसो थायो दा बैफोरफोरखौ जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामो आरो नोंथां दायो। यो नोंथां जाबाय जों आबहावानि आबहावा गेब्रेंनायनि बागै नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों
औ नोंथां आंबो जोबोद मोजांखौ मोनदों नोंथां